हेल'
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा
नै आङो दा न'आवनो दङ ओरै गरम नालाय बोथोरा बे गरमनि थाखाय बेदिनो माबा फांखा लगायनानै माने फांखा सिङांव माने जिरायनानै दं आंङो सियार लानानै नोंथांङालाय मा खालामगासिनो दं।
आंबो बिदिनो जिरायनानै दंङो नोंथाङा दा मानि एसे दसे सम होनो हागोन ना फ्रि ना नोंथांङा
औ फ्रि सावरायजागोन दों
औ माने मोनसे आयदा लानानै आं नोंजों सावरायनो सानदों आरो।
औ औ जागोन दे सावरायनो हागोन औ औ
दा जोंनि भारत हादराव जे बोथोर दंङो ना।
औ
दा ओरैनो नोंथांङा मा मा बोथोरखौ मिथियो भारतखौथ' बुंला दे आं आसामनि बोथोरनि बागै
औ जोंहा बिदि बुंङोबाथ' आं मि थिनाय हिसाबैथ' जों बिदिनो बोथोरखौ बुङोबा जोंहा इंराजिनि बिदिनो जों माबानिफ्राय हमना लानो हायो नभेम्बर बोसोरनिफ्राय जोंहा गोजां बोथोर सफैयो होननानै बुंनो हायो बेखौ जों बोथोर होननानैनो हायो आरोना जोंनि इंराजि रावा जानुवारि नभेम्बरनिफ्राय एप्रिलसिम हागोन आरो। जोंङो माबा दायरेक्ट बोथोरखौ बुंङोबा जोंनि बर' रावाव जों मेसें बोथोर होनना बुंङो बेखौ आरो दैलां बोथोरा बिदिनो एप्रिलनिफ्राय नभेम्बरसिम गोग्लैयो जाय समाव जोंहा माइ बिदि अखा इदिनो हायो। बेखौ जों माने बेखौ माने जों दैलां बोथोर होननानै बुंनाय जायो आरो गिबियावनो बुंङोबा दैलां बोथोर माने जोंहा दैलां बोथोर मेसें बोथोराव गोबां फाराग दं जेरै जोंङो मेसें बोथोराव जों गोजांनाय जोबोद बारा जायो जायनि जाउनाव जोंहा हाथाय बाजार फोरनिफ्राय जोंङो सुइटार जेकेट बिदिनो बायदि बायदि माने गुदुं जाग्रा माने बेसादफोर लानानै जों माने गाननांगौ जानानै फैयो जों थानो हायनि जाहोनाव बेफोरबायदि जुथा मुजा बेफोरबायदि गाननांगौ जाना फैयो आरो माने जों मसें बोथोराव जाय समाव जों गोजांङो औ बिदिनो आरो जों बुंङोबा माने मेसें बोथोराव बुंङोबा जोंहा बिराद माने रानस्रां जायो जायगाफोरा बिदिनो बिलाइ औ बिलाइफोरखौ रानलांनायखौ नुनो। मोननाय ज जाय समाव जों अखाबो हाया नालाय बेखायनो जों दफां लाइफां रानसाव बिदिनो आरो लामाफोरखौ जाय समाव जाय लामायाव फाक्का नंङा। गामि गामि गामि बुंङोबाथ' गामि सिंफोराव बिदिनो गामि बयनिबो गामिफोराव पाखका जाजोबाखै नालाय बे जायगाफोराव माने बिदिनो हाद्रि बाला बिदिनो माने गुफुंनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जों माने मेसें बोथोराव आरो बिदिनो दैलां बोथोर होनोबाथ' जों एप्रिल होनो नालाय एप्रिलनिफ्राय जायो होनो बेखौ मागो दाननिफ्राय औ औ बैसागो दाननिफ्राय जायो होननानै जों बुंनो हागोन जाय समाव जोंहा जोंहा बोथोर हिसाबै जोंहा माने बर' हारियाव बैसागुखौबो फालिनाय जायो जेरै जों माने माने बे बोथोर सफैनाय लोगो लोगो माने जोंना दंफां लाइफांफोराव गोरलै बिलाइ खिलिनायखौ नुनो मोननाय जायो जाय मेसें बोथोर सफैनाय लोगो लोगो अखाफोर माने अखा बिदिनो अखा दै बाना बारहुंखा बैसागु मोनफैनाय लोगो लोगो जों फैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जाय समाव
बोथोरावनो
औ औ जाय समाव जोंहा बैसागु बैसागु गोग्लैयो आरो बेखौनो जों बर' हारिया माने गोजान गोदान बोसोर सोर होनानै माने फालियो बा मानियो आरोना जोंनि बर' सुबुंफोरा माने बे जोङो माबा एप्रिल दाननि एप्रिल दाननिफ्राय जोंहा बैसागो दाननिफ्राय जोंहा बेखौ माने बर' सुबुंफोर बा अखम असमनि सुबुंफोरा माने ओ बेखौ गोदान बोसोर होननानै फालिनायखौ जों नुनो मोनो जायो आरो जोंहा ओ बिदिनो माने मेसें बोथ ओ दैलां बोथ बोथोर होनोब्लाथाय बिदिनो जोंहा दैलाङाव माने अखा हानायखौ गोबां नुनो मोननाय जायो बिदिनो औ हानायजों लोगोसे जोंहा बिदिनो जोंहा जोबोद मुलामफा जायो जेरै जों आबाद मावनाय बे अखा हानायनि गेजेरजों बिदिनो माने गोबां बिदिनो ख'हाबो नुनो मोननाय जायो आरो जेरै बारहुंखाफोर फैनायाव गोबां सुबुंनि जिउ ख'हा जानाय नुनो मोनोबा दंफां दालाइ बेफोरखौ बायसिननानै सुबुंफोरनि देहायाव गोग्लैसोनानै एबा जुनारफोरनि देहाफोराव गोग्लैसिननानै माने बिदिनो ओ जिउ खोमानायफोरखौ नुनो मोनो नाय जायो आरो खोमानांनायफोरखौ ओ बिदिनो आं आं बेखिनिखौनो फोरमायग्रोनो सानबाय नोंथांनिसिम नोंथाङाबा आंनो एसे फोरमायना हरग्रोदो दे नोंथां
से बोथोर बुंखाबाय दा बे बोथोरनि अनगायैबो माखासे से बोथोरखौ आं बुंबावनोसै जेनेबा
औ औ
फागुन बोथोर दंना जोंहा आसा माने फागुन बोथोराव थ' बुहुत बार बारनै नुनो मोनो जायनि जाउनाव हाद्रि बाला गासिबो जायगायावनो गुफुंजोबो न' न'फोराव बांसिन मैला जायो आरोना फागुन बोथोराव न' बांफोर गासिबो बुसथुयानो हा द्रि बाला गुफुंनानै बार बारनायजों
औ औ
गोबां बार बारनायनि जाउनाव माखासे बिफां लाइफांफोराबो बायनो ह'मो बा बायो गय बिफांफोराथ' ओरैनो गोरलैयैनो बायो बायनानै न' फ्राव बायसिनो खाथि खाला जुदि न'नि खाथि खाला जुदि गय बिफांफोर दङ ब्ला बे गय बिफाङा न'आव बायसिननानै होयो जोंना आरो ख'हाबो जायो माखासे
औ औ
फागुन बोथोराव बार बार नायनि जाउनाव बिफांफोरा न'आव बायसिनसै नालाय ओम न'फोरखौ गोदानै बानायफिनो जोंहा रांनि खरसा जायो गोबां रांनि खरसा
औ औ
आरो जेनेब्ला दुफां बोथोरखौ बुंसै आं दुफां बोथोराथ' गोजाङाबो गोलोमाबो बेबायदि बोथोरखौ बुङो जाय माने नरमेल बिराद मोजां मोनो बे बोथोरखौ
औ नंगौ
जों गोसोबादि जेनेबा गोसोबादि जेनेबा मा गाननो गोसो बेखौ गाननो हायो जेरै गुदुंबो नंजोबा गुसु बो नंजोबा आरोबाव जेनेबा दैज्लां बोथोर बुङोब्लाथ' बेखौनो जेनेबा अख खा हायो गोबां बिबांनि अखा हायो आरो आबादफोर मावनाय जायो। जों बांसिनै दैज्लां बोथोराव दा दैज्लांनि माखासे मैगंफोर जोगोनार आरो फोरलाफोर खुमब्रा बायदि बायदि मैगं मोनो जों दैज्लां बोथोराव आरो मेसेंनि मैगं माखासे जेरै लाइ - लाफा लाइ लाफा आरो मेरला जोबनो थांङै मैगं ना आं आं सानो गोजां बोथोर बा मेसें बोथोरनि मैगंया बांसिनै गोथावसिन जायो।
औ औ
दा नोंथांङा मा सानो?
औ मैगंया बिदिनो मेसें बोथोर हिसाबै मेसें आरो दैज्लां बोथोर हिसाबै थायो। बिदिनो आंथ' बिदि मैगंखौ मा समाव माने थायो बेखौ बारा मिथि या माने मा समाव जा माने गोथाव जानायखौ मिथिया बा समाव गायो बेखौथ' मिथियो माने
औ आं सानो गोजां बोथोरनि मैगं एसे गुसु गुसु जायो जेरै लाइ लाफा बेफोर गुसु गुसु आरो बेफोरखौ जायोब्ला जोंङो गगाबो मोनोना बांद्राय जाबाय थायोब्ला
औ औ
आरो गरमनि मैगं बा दैज्लां बोथोरनि मैगं दैज्लां बोथोरनि मैगंफ्रा जेरै जोगोनारफोर जाबाय। खुमब्रा जोगोनारफोरखौ जाब्लाथ' जोंनि देहायाबो गरम जाफायोना
औ औ
आं बिदि सानो मानिे गोजां बोथोरनि मैगंया गुसु गुसु जायो। आरो दैज्लां बोथोरनि मैगङाहाय गुदुं गुदुं जायो होननानै
औ औ थारैनो नोंथांङा जेरै बुंदों बे ज माने गरम बोथोर गोजां बोथोराव बिदिनो माने बिदिनो बे गरमानो बिदिनो गरम होननानै जोंबो मिथिनो मोननाय जायो आरो बिनि अनगायै अनगायैबो जों दैज्लां बोथोरखौ होनोबा जोंहा दैज्लां बोथोराव गोबां खहा जाबोनाय खौ नुनो मोननाय जायो नंङा होनोमबा नोंथां? औ जेरै जोंहा जोंहा जेरै दैज्लां बोथोराव बिदिनो अखा गोसा गोसा हानानै माने जों माने दै बानाफोर बानाय बा हाजोफोराव बिदिनो अखा माने जोंनि जायगाथिं माने गोबां बुरजा दै बोहैबोनायखौ नुनो मोनो। नि गेजेरजों जों औ गेजेरजों जों हा खुरखायो गोबांनो बा सोरनिबा न'फोरखौ बिदिनो खुरखा लांजोबो दैबानाजों गोबां सुबुंफोरा बिदिनो थैनांगौ जानानै फैयो बिदिनो आरो बुंनो थांङोबा लामा द थाफोर खायफानि जायगाफोरथिं दालांफोरखौ सिफायनानै माने मानसिनि हान्था मेलाखौ माने गैयि खालामना होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायै आरो बुंङोबा सोरनिबा फुख्रि बा जिब जुनार बेफोरनिफ्राय जों माने नाफोरखौ ला थांनायखौ नुनो मोननाय जायो बिदिनो फिना दोनो नालाय खाय गावनि जिउखौ रां जिउ रांखान्थिफोरनि थाखाय जिउ खुंलांनो रांखान्थिफोरनि थाखाय खायफानि न'फोराव बिफोर जों माबानानै दोननायखौ नुनो मोननाय जायो नालाय आरो बिदिनो जिब जुनार बेखौबो बुंनो थांङोबा जिब जुनारफोराबो गोबां खहा जायो खायफानि न'फोराव बिदिनो अमा मोसौ मोसौ बिदिनो ओ दाउफोर थायो नालाय माने दैबाना फैयो दैबाना फैयोबाथ' बे खौ बुसनानै लांङो नालाय खायफानि माने एसे दलहा जायगाफोराव बिदिनो माने दैफोरा साग्लोबहैयो नालाय दैबानाफोराव बिदिनो माने दैबाना फोराव माने बेफोर दाउसा दाउलाफोरा माने बिदिनो बुस्रां लांनानै माने फोजोबस्रांलांङो आरो बेफोरखौ आरो जोंनि न' बांफोरखौबो बायनायखौ नुनो मोननाय जायो जै न' सिङाव गोबां रोखोमनि बुस बुस्थु थायो जायफोरनि न'आव बिदिनो माइरंफोरखौ माने बिदिनो गाज्रि खालामलाङो नायफोर बिदिनो गोबां रोखोमनि बुस्थुफोरखौ माने खहा खालामलांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जों नङा होमबा नोंथां ओ औ
आथिखालाव गोजां बोथोरा बहुत खम जाबायना आं सा
औ औ
बिदुंथाइनि दुंथायनि बांनायनि जाउनाव गोजां बोथोराबो खम जाबोबाय गोदो गोदायनि समाव आङो आंनि आबै आबौ बा आइ आफानिफ्राय खोनानो मोनो जे गोदोनि समाव सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो बहुत गोजाङोमोननो
औ औ औ माने बुङोबा दा जोंहा औ दा बुङोब
नानै फुरा मार्च बिसिम गोजाङोमोननो। नाथाय दाथ' नभेम्बरबाबो गोजांला डिसेम्बरनि लास्ट थावसो गोजांनानै जानुवारि बा फेब्रुवारिनि गेजेर खन्द'सिमल' गोजांसै ना बुहुत खम जाबाय
औ औ बिदिनो जोंहा बिनि जाहोनानो जाहैबाय जों दंफां लाइफां दानलांनाय बेफोरनि थाखाय जोंहा बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा गोबां जायगाफोरावनो दंफां लाइफांफोरखौ दानस्रांजोबनाय नुयो नालाय दास आरो गोबां न' बां लुनायफोराव दानस्रांनाय जायो नालाय जारिमिनफोर लुनाया बेफोरनि थाखाय जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां होनबा नोंथां बे जोंनि दसे सम सम सावरायलायनो लानायखौ जों टाइम जानाय हिसाबै जों दोन
औ औ औ दे नोंथां बुहुद गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायलायनानै।
औ नोंथांनिसिमबो बहुद गोजोननाय थाबाय।